हेल' औ
औ ओ जोंङो दा थुपिगा जाबाय जोंहा दख'नानि बागै जोंङो रायज्लायगोन‌।
औ
दख'ना ओ दख'नाया जोंनि मोनसे बर'नि ट्रेडिसनेल दख'ना। बे दख'नाया जोंखो जोबोद समाय होयो। जेब्ला जोङो गानो जोमो अब्ला जोंखो गोबां माने बेरफाव होयो आरो। नोंथाङा बुंनो हागोन ना दख खनानि नुथायफोरा माबायदि आरो मानसिजों माबायदिहै समायना मानसिखो माबायदि बेरखाङो नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
औ नोंथां बुंनाया नंगौ। दख'नाया जोबोद समायना आरो आरो ओ दख'नाजों लोगोसे बिनि फास्राबो थाफायो। आरो दख'नाया गोबां ओ बेलेग बेलेग ओ रोखोमनि कालाराव फैयो। आरो दख'नाखौ ओ गानब्ला मानसिखौबो साबसिन नुयो।
औ
नोंथाङा दख'ना गाननो मोजां मोनो ना मोना?
औ आङो दख'ना गाननो मोजां मोनो। ओ आंथ' एभ्रि सानदे दख ख'ना गानो आङो। जेब्ला आरो जोंहा प्रग्राम जायो थ' अब्ला दख'ना गाननानै थाङो
औ
दख'ना गाननानै फुरा कमफरटेबोलबो जायो। आरो जोङो गरम बो बोथोराव बांसिन दख'नाखौ जोङो माथानि दख'ना गानो। पलिस्टारनि दख'नाफोरखौ जोङो पादनि दख'नाफोरखौ गाननो हाया। ओ मानोना गरम दिनाव जोङो गानबोला माने बांसिन गरम मोनो पाटनि दख'नाफोरखौ आरो लरेसनि दख'नाफोरखौ गानबोला दख'ना जेब्ला जों ग धनि आरो आखाइजों दानाय दख'ना खरखा गंब्रैनि आ-आखाइजों दानाय दख'नाफोरखौ जोङो जेब्ला गानो अब्ला जोङो गरम दिनाव माने थान्दा फिल जायो आरो ओ मो जां मोनो दख'नाखौ गाननानै आरो जोंखो समायबो होयो
औ
बेनो नोंथां
नोंथांङा ओ बेलेग जायगायाव थांनानै दख'ना गानफेरबाय नामा?
ओ आंथ' बिदि गोजान जायगायाव जेबो थांनाय जायाखै बादाम आं गुवाहाटियाव थायोथ' आङो दख'नाखौ गानना मोजां मोनोलायरे थ' आं एभ्रि गा जेरावनो थाङा मानो माने आं दख'नाखौ गानो आरो बियो आंनि मोनसे जे गाहाम सिन्था दख'ना आरोना ओ दख'नाजों लोगोसे फास्राबो जोङो ला यो दख'नाखौथ' जोंङो न'आवनो दानो हायो इसानसालिजो-इसानसालियावहा ओ जोंहा बेखो खुन्दुंफोरखौ जोङो बाहारनिफ्राय बायनानै बा न'आवनो थाव थावख्रि लुनानै खुन्दुंखौ जोङो थावख्रि लुनानै न'आवनो सानसालियाव जोङो दानो हायो दख'नाखौ नों मा कालारनि नांगौ जोंहा बेबायदि दुख दख'नाफोरखौ जोङो मोननो हायो बेनो नोंथां
औ ओ आरो औ बुं
नोंथाङा दख'नानि बागै आरो माइबा मोनथिनो लुबैयो बा सोंनो हागोन ओ जोंहा बर'नि दख'नायाथ' जोंहा आगर गुबैया ओ दिंखिया बिलाइ आरो जोंहा मावजि आगान होननानैबो जोङो बुङो मावजिनि आगान सैमानि आगन जेरै आगरा दलुर दलुर जायो। फिसा फिसाहै आरो जोंहा बायदि रोखोमनि जोङो दखनायाव आखाइजोंबो आगर एरनो हायो।
औ।
जुगाव ओ आखाइजोंबाबो बिनि अनगाबो जोङो आगर बानायनो हायो। बाद जोंहा जोंनि आखाइजों दानाय दख'ना फालिफोरा जोंनि आखाइजों दानाया बेस्ट जायो। आरो गोबौ जोरनानैबो थाङो जोंनि दख'नाफोरा न'आवनो थावख्रि लुनानै न'आवनो लाथा एम्फौनिफ्राय फिथोबखो जोङो थावख्रि लुनानै न'आवनो जोङो दायोबाला जोंहा बे इन्दि जि जायो। थह जोंहा बे इन्दि जि इन्दि दख'नाफोरखौ जोङो न'आवनो दानानै गानब्ला जोंनि देहानि थाखायबो मोजां। गरम बोथोर, गोजां बो थोर बेबायदि दिनफोरावहा। त जोङो मो जाङै गाव गावनि इसा म थे जोङो गाननो हायो आरो बेनो।
औ।
जोङो फालिनि अनगा जोमग्राबो दानो हायो। जोमग्रा जोमग्रादों फास्राजों ओ जोङो न'आवनो दानो हायो। बेबो लोगोसे ओ दख'नाजोंबो जोङो लाफानो हायो जोमग्रा खौबो फास्राखौथ' जोङो ला फाखायो। जेब्ला जोङो उल हि फोरखो जोङो दायो गोजां बोथोराव दख'नाजों लोगोसे गुबुन जागाफोराव थांबाला जोङो बेरायब्ला जोङो माने गोजां बोथोराव जोमनो हायो आरो द ख'नाजों लोगोसे उल हिफोरखौहाय बेनो।
औ। नोंथाङा आंखौ माबाफोर सोंनोबा
ओ नोङो माबायदि दख'नाखौ गाननानै मोजां मोनो। नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
औ। दा जे नों बुंबाय गरमाव जेनेबा बेफोर पात दख'ना बेफोरखौ गानजाया। ओ जि दख'नाया गानबा एसे थान्दा मोनो बिदिखौ गान गानबा मोजां मोनो आरो समायोबो। दा ओ जों आं गोजानाव थानाय जायोना नालाय बेखायनो बारा गानबांनो मोना आरो ना। खिन्थु आं गाननो बिराद मोजां मोनो माबाफोर ओ फैबा माबाफोर प्रग्राम जाबा जों आं गानलाङो दख'ना आरो बिदिनो माबाफोर गोजानाव प्रग्राम जादोंबा बिदियाव गानलाङो मोजां मोनो आरो दख'ना गाननो। बि
दख'नायाथ' एक्सुलि गासैनोबो समाय होयो गासै खोबो गानबानो माने बेेरफ्राव बेरफ्राव जोबखायो गाननानै हा दख'नाखो माने मोनसेल' कालार नङा गासै गासै कालाराबो औ ना उन्दै गोदोर ना सोरबा मोदोम गिदिर ना सोरबा मोदोम फिसा माने गासैखोबो गानबाला दख'नाया समाय होयो आरो मानसिखो माने बे फ्राव होसोबो दख'नाया गानब्ला।
औ
आरो जोंहा जेब्ला जोङो दख'ना खो गानो अब्ला जोंहा माने माने मोजां मोनो आरो गोजोननाय मोनो। अ जोंनि दख'ना मा बायदि समायना बेहा बेबायदि जोंनियाव प्राउड फिल थायो आरो। मोजां मोनो माने
जोंनि मोनसे सिनायथि नानै।
औ औ बेयो जोंनि मोनसे सिनायथि दख'नाया
नोंथाङा औ दे दे बुंगोरलाय।
ओ जोंथ' दख'नाखौ जोंनि मोसानायफोरावबो जोङो बाहायो। मोनस जेब्ला जों मोस थायो मोसायो मोनसे कालारनि दख'नाखोनो जोङो गाननानै मोसायो मानो होनब्ला जोङो मोनसे दख'नाखोनो गानोब्ला ओ जोंहा माने समायनासिन नुयो मोसानायफोराव। ओ जेरै जोंनि फास गा रिगि रिगां आरो आर'नाइ दख'ना गोमो खासिहाथाय बिदन दख खासि हाथाइ दख'ना बि दख'ना बेबायदि आरो।
मोजा
औ
नोंथाङा बबे कालार खौ मोजांसिन मोनो दख'नायाव?
दख'नानि साबसिन खालाराथ' आंनानो ओ आङो आंनि बांसिन मोजां मोननाय कालारानो पिंक। बात आं दख'नायाव एभ्रि कालारखोनो आङो गासैबो कालारखोनो आङो पसन जायो।
औ
माने बेबायदि बासिला बासिसि गैया आरोना दख'नानि बागै आं दखना खनायाव गासैखौबो फसन्द जायो आंनि मेगनजों आं जेखौ मोजां मोनदों आङो बेखौनो लायो आरो आं गानो
औ औ
दखनाया गासै खौबो समाय होयो मोजां नुयो बेखायनो आंनियाव जेबो इदि ओ बासिनाय गैया
औ
नोंथाङा बुंनो हागोन ना नों नोङो माबायदि दखनाखौ मोजां मोनो आरो माबायदि कालार माबायदि आगरखौ नोङो मोजां मोनो
ओ आं थ' बे जि जोंनि ट्रेडिसनेल गोमो आरो गोजा फालि आरो गोजा ब्लाउस बेखौनो आं गासैनिफ्राय मोजांसिन मोनो आरो बेनो मानो होनबा बेजोंनो जोंनि सिनायथि। मोननो हायो मानसिफोरा बिदि आरो बर' होननानै दख'नाजों सिनायथि मोनो जोङो।
आंबो ओ मोजां मोनो सिमपोलबाबो जोङो मोसानायफोराव बिदन गानो ट'आंबो मोजां मोनो आरो बियो जोंनि बर'नि मोनसे सिनायथिखा। आरनाय फास्राआरि आरो दखना गोमो आं मोजां मोनो बेखोबो मानो होमबा जोबोद समायफ्लेखायो गोजा
औ
गोथां दख'ना गोमो फालि गोजा माने ओरैबायदि समायखायो समायफ्लेखायो आरोना औ
जासिगोन होमबालाय दिनैनि बे दख'नानि
पिक दख'नानि टपिक खो जोङो बेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।
थों।